अ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनोमोन
आं दा ओरैनोसो दथ'यो नोंथां
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोनना नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे
ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि गेजेराव रावबो मिथियै गैखाया मा बैसागुआ जाबाय बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो होननानै जोङो सानानै लानो हायो बैसागुखौहाय ओ जोंनि बर'फोराहाय बैसागुखौहाय ओ जोंनि बर'फोरनि जोंनि हारिनि आमाइ थुखोल जोंनि जिउ होननानै साननानै लायो आरो बैसागु फैनाय लोगो लोगो बयनिबो गोसोआ रंजाखांनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बयबो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैनिबो गोसो दहाय रंजाखांनायनि दोहौआ जाखाङो आरो ओ दा बैसागुखौहाय जोङो मोननै खलबाव राननो हायो बेनो जाबाय मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु बे मोननै बाहागोआवहाय जोङो बैसागु खुंनायखौहाय नुनो मोनो आरो ओ दा ओ बैसाग मा मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु बे मोननै खुंनो थाखाय जोंहा आलादा आलादा सानखौहाय जोङो ओ आलादा आलादा आलादा सानाव खुङो जेरै मोसौ बैसागुखौहाय जोङो ओ बे बैसागोखौ जोङो सैत्र' दाननि जोबथा आरो बैसाग दाननि गिबि सा साननिफ्रायहाय जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो आरो दा बे सैथ्र दाननि जोबथा दिनाव हाय मोसौ बैसागुखौ खुंनाय जायो बेयो मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला मोसौफ्राहाय जोंनि आबाद मावनायावहाय ओ जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो नङा होमबा जोंनि बर'फोराथ' आबादहारि आबाद हारि होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि हारिखौ जोंनि बर' फोरखौहाय आबाद मावनानै जिउ खुङो बांसिन बर'फोरनि सुबुंफोरानो दा बेवहाय जोंनि मो जोंखौहाय मोसौफोरा गोबां हेफाजाब होयो बेनि थाखायनो मोसौफोरखौ ओ बैसागुजों लोगोसे बरायफानो थाखाय बे मोसौ बैसागुखौहाय खुंनाय जायो आरो मोसौ बैसागो खालि जोङो ओ गिबियावनो फुङावहाय मोसौफोरखौहाय ओ गलिनिफ्राय होरननानै बबेबा दैमा जाम्फै बेफोरबायदि हाय थुखैनो लानानै थाङो आरो बेवहायनो ओ माखासे बिलाइ बिबार बेबायदिनो ओ फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंफोरनि ओ हाफ्लेनानै लांनानैहाय बिसोरखौ सारै सारैहाय मेथाइ खनलाङो आरो ओ आरो मोसौफोरखौहाय थुखैहैयो दैमाफोराव बेबायदि गान खननानै जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेबायदि मेथाइ खनलायनानै लाङो दा बेबायदि मेथाइनि ओ थियाहाय जाहैबाय जेन'बा मोसौफोराहाय इयुनाव आरोबाव मोजां जोलै एरबावथों बिमा बिसोरनि जोलैफोरा सिगाङावहाय जेरैबायदि मोजांमोन बेबायदिनो मोजां जोलै एरबावथों आरोबाव मोजाङै देहा गाहामैहाय थानो हाथों बेफोरखौहाय हास्थायनानै बेफोरबायदि मेथाइखौ खननाय जायो आरो। आरो मोसौ बैसागुखौ बेनि थाखायनो खुंनायखौहाय जोङो नुनो मोनो। मोसौ मोसौ बैसागु खालि मोसौ बै दिनखालि ओ बेबायदि लावथिफोरजों बुनो मोना ओ मोखोना बिबारनि मोखोना बिबारफोरनि देन्था जेनेबा ओ खाथ्रि बिबारफोरनि देन्था दिगलिटि देन्था बे फोरबायदिजोंसो बुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय मोसौखौ थुखैस्रां लोबस्रां लाब बोनानैहाय मोसौखौ बे समावहाय दिरुं गोदानजों खानानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायैहाय मोसौ बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो बिनि बेलासियावनो जोंहा खुंखा जानाय बा ओ गोखा गोखै जानाय होननाय मोनसे फोरबो खुङो बेयावहाय जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मैगंफोरखौहाय बुथुमनानै जायो बर'फोरा जेरै ओ जोंहा सोरबा सोरबा बेबायदिनो जौसे से बेफोरबायदि सोरबा सोरबा गिथा मैगं बेबायदि खांनानैहाय ओ सोरबा सोरबा बेदरजों संनानै जायो सोरबा ओरैनो संनानै जानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बर' फोरनियावहाय बे नेमा दङ बैसागु फोरबोआव बिनि अखानायैनो जोंहा बैसागु मानसि बैसागुआहाय जागायजेनो आरो मानसि बै सागो जागायनाय लोगो लोगो गिबियावहाय जोंनिया ओ बाथौ गुदियाव खुलुमजेनो बेबायदिनो बोसोराहाय मोजां जानायनि थाखाय बे बोसोराव जोंनि थाखाय मोजां हास्थायनानै ओ आहुथि होयो ओ ब्रह्म धोरोमारि सुबुंफोराहाय बेबायदि होनानै जोङो ओ गिदिर मानसिफोरखौहाय न खरनि गिदिर मानसिफोरखौ सनमान लायो गिदिरफोराहाय उन्दैफोरखौ अननायजों मान बावो ओ उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौहाय मान बावो बेबायदि माबा फोरबो नानै जोङो खुङो आरो बिनि उनावहाय बेफोरबायदि खालामखांनायनि उनाव ओ बयबो ज' ज'यै उन्दैफ्रा उन्दै गेदेरफ्रा गेदेर हाबा जानायफ्रा हाबा जानाय सेंग्रा सिख्ला बेबायदिनो ज' ज' हानजा हानजा जालायनानै बयबो ओ गामिफ्राव बा मोसानो ओंखारलाङो आरो मागिनो ओंखारलाङो बे फोरबायदि मागिनायावहाय सोरबा माइरं हरो सोरबा बेबायदिनो फैसाफोर हरो सोरबा जौ लोंहोयो सोरबा बेदर जाहोयो बेबायदि आरो दा जौआनो जोंहा बैसागुनि मोनसे गोनांथार गुदि मुवा होननानै जोङो सा-साननानै लायो आरो बर'फोराहाय जौ नङाब्ला जोंहा ओ बैसागु फोरबोआ जाया होननानै साननानै लायो जोङो बैसागु फोरबोआवहाय जौ लोंहोनो बेबायदि मागिनायफोरनो जौ होनोनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो संनानै दोनबोखानाय खौ जोङो नुनोबो मोनो बेबायदिनो गोदोनि समफ्रावथ' जोंहा ओ जोंनिनो बर'फोरनिनो मेथाइ माखासे ओ जों खनबोबाय थानाय दोरोङारि मेथाइफोर बेफोरखौ खनै खनै जोङो माखासे दोरोङारि दामजुफोरखौ दामनानै मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय बेफोरबायदि ओ हुदाफोराहाय जोबलांनो हमबाय आरो ओ जोङो गावनि दोरोङारि मेथाइफोरखौ दामालासिनो गुबुन हारिनि मेथाइफोरखौ दामलाबायनाय आरो यो जोंनि दामजुफोरखौ दामालासिनो जेरै खाम जथ था सिफुं सेरजा बेफोरबायदि जथा जाब गंगोना बेफोरबायदिखौ लानानै मोसायालासिनो ओ गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन बेबादि दिनो गुबुन जोंनि गोदानारि दोरोङारि माबायावहाय ओंखारनाय जेरै साउन्ड बक्स बायदिफोरखौ लानानै मोसानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय दा बेबायदिनो गोदोहायथ' मास मोनसेहालागै खुंनायखौ नुयोमोन बर'फोरनि बैसागोखौ नाथाय आथिखालावहाय स्नि सानसिमहालागैल' खुंनायखौ नुनो मोनसै आरो दा आंनि बैसागुनि सोमोन्दै बुंनाया नोंथांनि सिगाङाव एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो गोसोमोन नामा
औ नोंथां औ नोंथां आङो गथ' गोरलै जोनोम जानायाव फालिनाय माखासे नेमफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ।
जोनोमनि बागै जेनेबा बर' जेनेबा बर' न'खरावफोराव आरोना माबा मोनसे थिरांथा नेम एबा आसार खान्थि मानिनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो गथ' जोनोम जानायनि उनाव थाफाग्रा गामिनि मानसिफ्रा जेनेबा दोंसे आवा खुन्दुंजों गोरलैनि थुमाइ गुदियाव हायो आरो। आरो बेनि गोजौआव गोबौ औवा खाथिमालजों एबा बे गोबौजों जेनेबा हास'यो आरो बेखौ जोनोम जेनेबा जोनोम समाव थाफाग्रा एबा थाफाग्रा आइजोफोरल' जो आइजोफोराल' जेनेबा जाय आइजोफोरल' थायो आरोना गोरलैनि थुमाइखौ हास'यो आरो बेफोरो बिसोरो बर' समाजाव बायदि रोखोमनि बोसोन खान्थिफोर गोहोमथि थानायनि थाखाय बयनोबो उथुमाय हास'नो होजेननाय जाया आरो जेरैहाय गोरलै गथ'नि उथुमाइ हास'ग्रा मानसिया गथ' गथाय गोनां जानांथारगोन आरो। एबा रान्दि एबा बालन्दा मानसिनो जेनेबा उथुमाय हासु नो होनाय बेफोरखौ जों होनाय जाया आरो बेनि अनगायैबो आखाइ गोखा आखाइ गोदै आखाय गोखै बुंनाय बाथ्राया बर' समाजाव दङ आरो सोरनिबा आखाइया गोखै सोरनिबा आखाइया गोदै सोरनिबा आखाइया गोखा बिदिनो बेफोर बाथ्राया उथुमाय हासहनायावल' नङा बारिनि मैगं खानाय फाथै जेनेबा फाथै खानाय आरो जुमाय संनायावबो नुनो मोनो आरो जायफोरनि बारिनि मैगं फाथैखायोब्ला जाम्ब्रिहाबो जौ जेनेबा मोजाङै खिलिफिननो रोङा बेसोरखौ आखाइ गोखा होननानै बुङो आरो। जायफोरा जौ सङोब्ला गोखै जाजायो बेफोरखौ बिसोरखौ मा होनो आखाइ गोखै होननानै बुङो आरो आखाइ गोखा मानसिया गोरलैनि उथुमाय हायोब्ला जेनेबा बे गोरलै गथ'नि उथुमायखौ हास'योब्ला आरोना उथुमायनि गाराया थाब रानो नाथाय बे गथ'खौ खाब्रां आरो रागा गोनां जायो होननानै फोथायनाय दंमोन आरो ब आखाइ गोखै मानसि उथुमायखौ हायोब्ला गाराया थाब रानदावा नाथाय गथ'आ थांनानै थायोब्ला राव बेस्टेम जायो होननानै बेफोरखौ फोथायोमोन आरो आखाइ गोदै मानसिया थुमाय हायोब्ला बे गथ'आ थांना थायोब्ला रैसुमै गोदै राव रायज्लायग्रा जायो होननानै फोथायो आरो बेबायदिनो बांसिनानो आखाइ गोखाजों गावनि फिसा गोरलैखौ उथुमाय हाहोयो। हाहोनो नागिरनाय नुनो मोनो मानोना उथुमायनि गाराया थाब रानोब्ला बिखुङाव बानानै न'खरनि खामानिखौ मावनो हायो बेफोरखौ सानोमोन आरो हास'नाय उथुमायनि आद्रा ससेखौ बिमा उन्दुग्रा न'मा न'नि दरखं बिफांआव हाखर जावनानै फबनाय जायो आरो बेखौ ओ गवालपारा जिल्लानि सानजा ओनसोलनि बर'फोरा उथुमायनि हा ससेखौ गोजानाव लांनानै हाखराव लासैैनो जेनेबा फबहैयो आरो गोजौनिफ्राय ज्राब गारनानै फबोब्ला गथ'आ देरब्ला बागदावग्रा जायो होननानै फोथायनाय दंमोन आरो बेफोर बिसोरनाव उथुमाय हास'खांनायनि उनाव गोरलैखौ दै दुंब्रुदजों थुखैयो आरो सि गोबा गोरान बनानै संग्रायाव फुथुयो आरो गोरलैनि थाखाय जिस्रि गोबा नांगौ खौ लानानै बर' समाजाव सोलिनाय बाथ्रा भाव दं आरो हौवाया नागिरो न' बां हिनजावा नागिरो हिस्ट्रिखौ हेबनां दों गु दुब्रि हाग्रा बिलाइ गोनां थुलुंसि दालायसे आरो सनानि आसथाम सनानि आसथाम गैयाब्ला दुब्रि देन्थाखौ आथाम बायदि थननानै बेफोर गासैखौ खौबो खुन्दुं आवाजों फाननानै आबुं दै गोनां दैहुनिफ्राय एबा दैमा दैसा बिलोनिफ्राय लथासे दै लानानै दुब्रि एबा थुलुंसिजों जेनेबा गथ'खौ सारस्रिनानै बुंनाय जायो ओइ गथ' नोंबा गोदो मामोन बांगाल ना जंगाल ओ ना गार' ना गंगार हारसा ना मेपाल दिनैनिफ्राय नों बर' जाबाय जेनेबा बर'नि न'खराव जोनोम मोनबाय बेफोरखौ बेफोर बाथ्राखौ बुङो बुङोमोन आरो ओ दिनैनिफ्राय नों बर' रावखौ जोनोम मोनबाय बर'आ जाबाय बर' बिमानि फिसा जाबाय होननानै बुङोमोन आरो गोरलै गथ'नि गाहाय हासथायनानै गाहामखौ जेनेबा मोजांखौ हास्थायनानै न'खर मोदायनो दाउ सा मासे हाथारनानै बाउनाय जायो आरो गोरलैनि उथुमाय सिरियोब्ला इन्दि फिथोबाव सोनानै गथ'नो गोदोनायाव गानहोनाय जायो आरो गोरलै गथ'आ थांनानै थायोब्ला जोनोम जानाय आरो उथुमाय हानाय समाव थानाय हिनजावफोरनो बोसोरसेनि उनाव जौ ओंखाम जाहोनानै सहाय मोननायनि दाहारनिफ्राय उदां खालामनानै लानाय जायो आरो गथ'आ थैबाय बायोब्ला जौ बेदरल' जाहोयो लोंहोयो बिदि खालामब्ला फाबनिफ्राय ओं जाया आरो गथ'आ गेदेर जायोब्ला बर' समाजाव ओंखाम दौजेनाय नेम गैया गथ' मोनफेरि बिमा बिफाया फिसा हौवा मोनोब्ला बा बोसोर बैसो